हेल' नोंथां। अ नोंथांजों आं दसे सम रायलायनो हागोन ना।
औ औ हागोन नोंथां दे बुंलबाय।
अ बर' मोसानायाव गान्नाय जोमनाय जिनि बागै नोंथांनाव एसे सोंनो बा रायज्लायनो सानदोंमोन आं नोंथां मा आंनो दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंना हागोन। औ औ नोंथाङा सोंनाय बायदि बर' मोसानायाव गाननाय। जोमनाय ना नोंथां।
औ औ नंगौ।
बर' मोसानायाव गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला। गोदो गोदायनिफ्रायनो। बर'। फोर दोरोङारि मोसानाय दंखायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि गेजेराव जोंना मोसानाय मुसुरनाय रोजाबनायफोराव दोरोङारि गाननाय जोमनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो आथिखालावबो दङ। आरो इयुनावबो थाबाय थाग हागोन होननानै जों बेखौ आसा खालामो आरोना। जेरै बर' मोसानायाव गाननाय जोमनाय होननानै बुङो ब्ला। ओ बे फैलाव बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि बर' हारियाबो समायना मो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय दंजायो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
फ्रायनो गोगोमै सोलिनानै दङ नं नंगौना नोंथां
नंगौ नंगौ औ नंगौ
बेवहाय मालायनि सोलाय बेखौहाय माने मालायनि सोलाय लानाय नुनो मोना नंगौना नों
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
सानाया बर' हारिनि सिनाय थि हारिमु नंगौना नोंथां औ मोसानाय सोदोबा ओ मोदोम सानायनिफ्राय
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ बेनि थार ओंथिया जाबाय दामनाय देनायजों लोब्बा लाखिना जायफोर महर गोसा फाव फेशनजों मोदोमखौ साफेनो थामहिनबा बायदेम सुदेम खालामना मोदोमखौ सोमावो बेनो जाबाय मोसानाय नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों
औ मोदोमनि ओंथिया जाबाय सोलेर एबास खानायनि ओंथिया साब फेननाय
औ नंगौ।
बेनो जाबाय मोसा सानाय
औ।
बर' हारिया मोसानाय आइदायाव जोब बोद आखा फाखा नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ थांनांगौ।
औ औ औ ओं बर' हारिनि गेजेराव। राव ओ थानाय बायदि रो खोमनि मोसानायफोरखौ गाहायै मोनबा बाहागोआव राननो हायो नं नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ।
खेराइ मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय बैसागु मोसानाय हाबा जानाय मोसानाय आरो रायजो जारा रायजो जानाय मोसानाय नंगौना नों
नंगौ नंगौ नोथां नंगौ।
बर' हारिनि बेफोर आयदाफारियाव हिनजावफोरनि गानग्रा जोमग्रा मुवाफोरा जा बाय दखना साख ब्लाउस ओ साव दां
औ।
रेगे रेगां। आरो हौवाफोरनिया जाबाय गामसा ओ सान गलाब गस्ला मागुर फालि फावग्रि आर'नाइ गेन्जि आरो हा जे केत गस्ला गाननाय औ औ बेफोरखौ माने मो मोसानायाव बिसोरो बाहायो । जेरै दख'ना होननानै बुङोब्ला
औ
खनाया बर' हिनजावफोरनि गाननाय गानग्रा जि नंगौना नोंथां?
थां नंगौ औ
मानसिफोरा बिखानिफ्राय आ थिंसिम गोलाव जासे गानो खेराइ मोसा नायाव दौ दिनिया गोथार दख'ना थावसि गानो बे दख'ना थावसियाव आगर ओं औ
औ औ नंगौ नों नंगौ उम
खासेव बिखा गराइ मैदेर औ साल दं फां आरि आगर एरनाय जायो नंगौना नोंथां औ औ साखा फारा होननायाव ओमफाय बियो बर हारिनि जा थोसे इन्दि जि नंगौना नों
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
गोलावै गु खावसे फुट आरो गुवारै से खावसे फुद नंगौना नोंथां उ औ बे जियाव फारि होनाय जाया आरो बेनि गाबा गुफुर नाथाय गोसोम आरो गोजा गाबनि इन्दि खुन्दुंजों मरख दमा आगर एरो नं
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
बे जिउ जिखौ दिउदिनि अजा आरो- दौरिया बाहायो नंगौना?
औ औ
होननानै बुङोबा बियो हिनजावफोरनि जाथोसे गानग्रा गस्ला गोदोनि समाव बर हिनजावफोरा ब्लाउस गानोमोननो अ गानामोन नोंथां। बेखायनो मोसानाय स समाव बो लांदांङैनो मोसायोमोन नाथाय दानि मुगायाव हाथाइसालियाव बायनानै गानोनो औ साउदां बियो साउ दांङा रोखोमसे आरनाइ महरनि जि नोंथां
औ
बेवहाय मैदेर आग मैदेर गराइ बायदि रोखोमनि बिबार औ आरि रोखोम रोखोम आ खर एरनाय थायो उ उ बेनि गाबा जेब्ला मै फोथा गोजा गाबनि जायो बेखौ खेराइ मोसाग्राफोरा आरनाइ खानाय बाददि खानानै लायो उम सुंदां होननानै बुङोब्ला बियो रोखोमजों फिथा बादि जिनो बे सिखौ दौ दौदिनिया बाहायो। बेनि महरा गोलावै फु गुफुट आरो गुवारै थाम खावसे सेन्टिमिटार। बेनि फारिया गोजा गाबनि मुगा गाबनि खुन्दुंजों दानाय आरो गोजा गाबजों दाावराइ मोथ ख्रेब आगर एरनाय थायो नंगौना नोंथां रे औ रेगे रेगां होननानै बुङोब्ला बेयो बर आगरजों समायना रमायना गाबजों दानाय रोखोमस सि। बेखौ बर मोस मोसानाय आयदाफोराव बाहायो।
नंगौ नोंथां।
बेयाव गाहायै हाजो आगर एरनाय जायो बेनि गेजेर गेजेर फारौ मेगन बिबार हाथरखि आरि आ गर एरो नगौ ना नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि महरा माने गोलावै द फुट आरो गुवारै सो जायो नोंथां गामसा गामसा होननानै बुङोब्ला बेयो बर ओ बर हौवाफोरनि रोखोमसे गानग्रा जि आरो। बे जिखौ गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुं समायना महरनि दायो बेनि महरा गोलावै स्नि फुट आरो गुवारै थाम फुट। खेराइ होनाय समाव दौरि अजा आरो दामग्राफोरा मैथा गोजा गाबनि गोजा फारि गोनां सगास गामसा गाननो नंगौना नों दा
औ नंगौ नंगौ। नंगौ नोंथां नंगौ।
औ मा गर फालि होननानै बुङोब्ला बे रोखोमनि सिया गोदोनायावल लाजानाय। बर हारिनि समायना फालि नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ
गाबनि खुन्दुंजों दाउराय, गराइ, मैदेर, हाजो जो दंफां आरि महरनि आगर एरो बेखौ मगर फालि बुङो बर'फोरा बे समाजारि धोरोमारि फोरबो फालिनायाव गोदोनायाव लायोमोन फावख्रि होननानै बुङोब्ला बे हौवाफोरा खर'आव खावखाग्रा जाथोसे सि
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय जिब्रै, जिबा इन्सि थायो बेवहाय समायना आगर एरनाय जायो जायो नोंथाङा बिनि बाहागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा जे
औ मानि बागै नोंथां मगर फालि
नोंथाङा जिखुनु बे बर' मोसानायाव
औ औ औ औ हागोन नोंथां नोंथाङानो ओ फ्रायानो बुं बुंखाबाय आरो नोंथाङा बुंनाय बाथ्राया गासिबो थार आरो नंगौ नोंथाङा ओ बर'फोरनि बाहायनाय गासिबो मोसानायाव बाहायनाय गाननाय जो जिफोरखौ नोंथाङा बुंखाबायानो नोंथां बुंनाय बायदियैनो आङो दायो ओ जेनेबा ओ आर'नाइ फालि बाहायनाय जेनेबा हौवाफोरनि बाहायनाय गेन्जि गस्ला हाफ जेकेट गस्ला
औ औ
याव ओ हाबा जानाय मोसानायाव माबायदि ओ बागुरुमबा मोसानायाव माबायदि बेखौ आं एसे फोरमायनोसै नोंथाङा दा दसे आंनिखौबो खोनासंगोन नंगौना नोंथां औ औ दा इयो जेनेबा आर'नाइ हो ओ आर'नाइखौथ' बाहायनाय जायोमोन गासैबो हाबायाव बे आर'नाइआ मोनसे मानगोनां जि नंगौना नोंथां औ औ बे गोदान मुगानि समायना मोनसे रोखोमसे गुसेब महरनि आरो समायना रमायना आगर एरनाय गांसे गोलाव फालि नंगौना नोंथां औ बियो गोलावै द' फुटसो आरो गुवारै जि इन्सिसो जायो बिनि गुस्थियाव ओ हाजो आगर आरो ओ फारि मोननैनि गेजेर गेजेर मकरदमा आगर थायो बिनि अनगायैबो जेनेबा बि बिबार दावराइ मोख्रेब आगर एरो बिनि ओ बेहाय आरो आर'नाइ फालियाव नंगौना औ बे जिखौ मो हाग्राफ्रा फाफ्लि साजों होनानै जानजियाव खास'नानै लायो एबा गोदोनायावबो आलायनानै लायो बेबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनो नोंगौ नोंथां औ आरो हौवाफोरा गेन्जिखौ बाहायोब्ला बियो जाबाय ओ गोदान मुगानि गस्ला सिङाव गानग्रा रोखोमसे हौवाफोरनि गोबां थार गस गोबा माने बाहायजाथाव अ गस्ला आरो बाहायबाय जो बाहायजाबाय जाग्रा नंगौना नोंथां? बबेबा बबेबा मोसानायाव जेनेबा सान गस्ला ओ नि अनगायैबो गेन्जि ओ गेन्जि गाननाय नुनो मोनो आरो बेखौ बाहायालासेनो गेन्जि खौसो बाहायनाय नुनो मोनो आरो नंगौना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जेकेट बाहायो बर' फ्रा जेरै बर' हिनजावा दानानै दिहुननाय जिनिफ्रायनो बे जा थोनि गस्लाखौ सुहोनाय जा गानो सुहोननानै गानो बे गस्लानि जिया मो जां आरो समायना बि दाब लानानै दानाय गस्ला आरो ओम गानोब्ला बर' होनना सिनायनाय जायो आरो बे हाफ जेकेटखौ जेब्ला गानो हब्ला बर' होनना सिनायनाय जाबाय आरो नंगौ ना नोंथां? औ आरो खेराइ मोसानाय समाव जेनेबा बे मोसानायाव हिनजाव फोरा दख'ना सावदां सुदां आरो साखा फारा गानो नंगौना नोंथां? औ बेनि गाबफोरा फारियै दख'ना सावदां आरो ब्लाउसआ मै था गोजा गाबनि गोजा नंगौना नोंथां? नाथाय सुदांनि गाबा मुगा गाबनि जायो आरो हौवाफोरनि गाननाया फारियै गामसा साखा फारा सानगला गस स्ला मगर फालि आरि जेनेबा दामग्राफोरा फावख्रिबो खायो । आथिखालाव ओ हा थायाव बायना मोननाय ग स्ला आरो हाफ जेकेटबो गानो नंगौना
नंगौ नोंथां नंगौ ।
आरो बे हाबा जानाय मोसानायाव बे मोसानाय आयदायाव दख' खना थावसि आरो साद्रिनि गाबा मैथा गोजा गाबनि जायो नंगौना नोंथां?
नोंगौ नोंथां ।
औ बैराथिफोरा ओ सोंलानाय दख'ना आरो साद्रि जोमो नंगौना नोंथां? हौवाफोरा गामसा सा मगर फालि साद्रि फावख्रि सान गस्ला गानो आरो बागुरुम्बा मोसानायाव ओ बे रोखोमनि मोसानायाव जेनेबा बर' फोरनि मेहेरगोनां मोसानाय आयदायाव हिन्जावफोरा खायमा गाबनि दख'ना गानो ।
नंगौ नोंथां ।
रेगे रेगां आरो ब्लाउस आरिखौ समायना रमायना बायदि गाबनि गानो आरो । हौवा दामग्राफोरनि गाम सायाबो जेनेबा खायमा गाबनि जायो । आरो सान गस्ला आरो मगर फालि गानो । आथिखालाव गेन्जि हाब जेकेट आर'नाइ बायदि बायदि बाहायो बर'फोरा ओ जेनेबा आरो बैसागो मोसानाय दंबावो नंगौना नोंथां?
नंगौ नों
बैसागो मोसानाय आय दायाव बर' हिन्जावफ्रा बायदि गाबनि गावनो दानाय दख'ना ओ गावनि गोसोबायदि ओ रेगें रेगें फास्रा आरन नाय ब्लाउस गाननो नंगौना नोंथां?
औ नोंथां दिनैे